हेलौ
औ नोंथां खोनादोंना? औ खोनादोंना औ औ दा नोंथाङा दे नोंथाङा बुंलाय बुंलाय
नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय।
दायो नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
थारनो हागोन।
अ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो लुबैदोंमोन आं नोंथां।
औ हागोन थारैनो आंनिफ्राय गोबां खोथा मोनथि मोनथिनो लुबैदोंबा औ आंबो फोरमायनो हागोन थारैनो ओ नों नोंथाङा मानि बेलायाव बा मानि आयदायाव सावरायनो सानदों?
नोंथांनिफ्राय आङो माने जोंनि बर' हारिनि माखासे दानाय लुनायनि सोमोन्दै मा गोबां बाथ्रा मिथिनो लुुबैदोंमोन नोंथां।
औ दा थारैनो आङो अब्ला जुदि नोंथाङा मोनथिनो राजिब्ला आं एसे फोरमायना होनि
औ नोंथां फोरमायनायसाय
औ दा ओ आं सिगांग्रो बाथ्रा दानाय लुनाया बर' हारिनि समाजारि आरो हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जिउनि मोनसे माने ओ माने ओ अनजाथाव बा अनजानाय बा बेफोरो मोनसे बाहागो आरोना दा गोदो गोदायनो बर बर' सुबुंफ्रा माने गावसोरनि न'खराव बाहायनाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय सि जोम आरो ओ ना हमनायनि आवजारफोरखौ बा बेफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा बा बर'फोरा आखाइजोंनो दानानै आरो लुनानै ला लाबोदों दा बर' सुबुंफोरनि उन्दै मोगा मोगि गियान आरो आखाइयाव थानाय रोंगौथिखौ फोरमायो।
अ
दानायनि खान्थि दा बर' समाजाव दानाय खामानिया गाहायै हिनजाव एबा सिख्लाफोरनि सायाव सोनारो नंगौ ना नोंथां? औ दा गोदोनि समाव मोनसे मोजां न'खराव हिन्जावसाफ्रा हिसानसालि दानाया बा हिसानसालि दानाय रोंनाया मोनसे अनिबार्य आथार आरोना आथारमोन दा माखासे ओ हिसानसालि आरो आवजारफोर थायो दा बर' हिन्जावसाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा काट आरो बेयाव बानायनाय हिसान सालि बाहायनानै सि दायो दा बेयाव माखासे आवजारफोर थायो सि दानायाव माखु थायो गानद्राय थायो मुस्रा थायो बायदि बायदि रासोद थायो बांला बायदि बायदि बायदि आवजारफोर बेवहाय बाहायनाय जायो दा गोदोनि समाव दानाय लुनाया खालि न'खरनि थाखायल' आथारमोन ओ दा नाथाय दानि बा आथिखालनि जुगाव बेयो मोनसे रां खामायनायनिबो मोनसे गेदेर राहा जाबाय गेदेर राहा होनना बुङोब्ला माने बर' दख'ना आर'नाइ आरो बेयाव बानायनाय सोलोंथायारि बेसादफ्रा बबेबा हादर हादरसायावबो माने गाहाय बाजार मोननो हादों बा बेखौ गोबां बाजार बाजार बा हाथायफोराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हादों दा बेयो बर' न'खरनि रांखान्थि थियाव हेफाजाब होदों दा दा दानाय लुनाया खालि मोनसे खामानिल' नङा बेयो बर' हारिनि मुंथाय आरो सिनायथि दानि बा आथिखालनि गोदान जुगाव गाननाय जोमनायनि रोखोमा सोलायब्लाबो माने बर'फोरनि हारिमुवारि दख'ना बा आर'नाइ आरो बेयाव लुनाय बेसादफोरनि माने गोनांथाया एंगारजायै माने थाबाय थागोन दा बे मोजां हारिमुवारारि गियानखौ गोदान मिरुनि सुबुं फाबो लाखिनाया गोनां आरो ना आंनि बायदिब्ला बा लाखिनांगौ दा दानाय लुनाय दा दानाय लुनाया बर' हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो मोजां आरो गोमसार हारिमुवारि गियान दा गोदोनिफ्रायनो बर' न'खर न'खराव सिख्ला एबा हिन्जावसाफ्रा दानाय लुनाय आरो हिसानसालि दानाय खामानिखौ सोलोंनाया माने बेयो बायधथामुलक एबा मोनसे आर्टमोन आरो दा बर' नखरनि दानाय लुनायनि गाहाय बाथ्राफोर थायो बेवहाय दा दानाय दा दानाय होनना बुङोब्ला बर' हिन्जावसाफ्रा गावसोरनि गाननाय जोमनाय बेसादफोरखौ माने न'आव बा हिसानसालियाव गावसोरनि आखाइजोंनो बेखौ दानानै लायो बा लानो हायो दा बैसागु समाव आर'नाय दानाय बा बैसागु सम समाव आर'नायल' नङा बायदि बायदि रोखोमनि गामसा फसा बा दख'ना अग्रं फालि बायदि बायदि दामो दायो दा रंजालि बैस बैसागु समाव माने गिदिरफोरखौ आं आर'नाइनि बाथ्रा बुंदोंमोन माने रंजालि बैसागु समाव माने गिदिरफोरखौ मान होनो थाखाय सिख्लाफ्रा गोदान आर'नाइ दानानै जासिनाय नियम दङ बा बेखौ आर'नाइखौ गानहोयो बा मान खालामो दा बेनि गेजेरजों माखासे मा होनो बेखौ बर' आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा हांसो फिसिनानै हाथथाय बाजाराव फानो आरो बे फाननानै मोननाय रांजोंनो खुन्दुं बायना सि दायो नङा होमब्ला औ दा न'खराव खुन्दुं बायना दानो हायाब्लाबो गुबुननिफ्राय आदि लाबोनाय दाबो दंमोन होननानै आङो मोनथिदों बा नुबोदों। दा आथिखालाव बांसिन जायगायावनो बर' आइजोफोरा दारिमिन फसंना गावनि आथिङाव गसंनायजों लोगोसे खामानि गैजायै मानसिफोरखौबो माने खामानि होनो हादों। दा बर' सिख्लाफोरा बायदिसिना उवालकुसि बायदि बायदियावनो माने सि दानाय माने नोगोराव बेथन लानानै साख्रि बायि थिसनजानानै रां खामायबोदों दा बेवहाय औ रां थायोब्ला माने बर'फोरा गावसोरनि न'खरावनो सि दानाय दारिमिन गायसन थिना लानो हायो नङा होमब्ला।
औ आनो
औ औ दा आं गोबां खोथा दङमोन। थेवब्लाबो आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे। सुंद'ययोब्लाबो आङो एसे खोनासंनो लुबैदों हबा नोंथाङा अननानै। सम दङब्ला आंनोसो फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ अब्ला आं जागायनोसै नोंथां ओ। जोंनि बर'फोरनि माखासे दानाय एबा गाननाय जोमनायखौ जों नोंथाङा दि बुंलांबाय गोदोनि समावहाय जोंहा मोनसे। बायद'थारमोन माने जोंनि बर' हारिनि माखासे आइजो एबा सिख्लाफोरा बेखौ दानो एबा बा लुनो रोंनाया मोनसे गोनांथार बाहागोमोन आरो। जायनि थाखाय जोंहा बुंनाय दङ ओ खोनानो मोनो खुगा खुगा गोदोनि समाव जि दानो रोङाब्ला बर' सिख्लाफोरा एबा आइजोफोरा हाबा जानो हायामोन एबा। ओ हौवानि न'खराहाय बेफोरबायदि हिनजावफोरखौ मानि ओ लाङामोन जुलिनि थाखाय रादाय होआमोन बेफोर बायदि खोनानाय दंङमोन आरो। बेबायदिनो ओ गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' सिख्लाफोर एबा आयजोफोराहाय। ओ गाव गावनि गाननाय जोमनाय दा ओ दखना फास्रा गासैखौबो। गाव गावनो ओ खुन्दुं लुनानै एबा खुन्दुं दिहुननानै ओ बेफोरखौहाय मानि गाव गावबागावनो गावनि गोसोबायदि एबा जेखौ जे गाब होनो गोसो बे गाबखौ माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां बिफां लाइफांनि बिलाइ बिबार बिदिनो रोदा बेफोरनिफ्राय गाबहोनानै ओ खुन्दुंखौ समायना रमायना गाबहोयोमोन होननानै खोनानो मोनदों ओ बेनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा एबा सिख्लाफोरा गोदोनि समाव ओ आगर एरनाय एबा दखनायावहाय एबा फासरायावहाय माखासे बिबारनि दावउसिन दावलाानि बेफोरखौ मिथिंगानिफ्राय नुनानै गावनो गोसो जानानैहाय। बेफोरखौ समायना महर होनो थाखाय एरखांनाय एरखांनाय जायोमोन होननानै‌। खोनानो मोनदों नोंथां जेरैहाय ओ गोजौ साजों माबाफोर दाउफोर बिरलाङोबा बेफोरखौहाय गावनि जियाव एबा। गानग्रा गाव दानाय जिफोराव दख'ना जेरैहाय फास्रा बेफोरावहाय एरखांनायखौ नुनो मोनोमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दङ माखासे ओ नोंथाङा बुंलांदोंमोन बैसागुफोराव माखासे आरननाइ फालि जासिनाय बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि माननि एबा जोंनि फ्राय देरसिन सुबुंफोरनोहाय आरननाइनि अनगायै गामसाफोर माखासे जि जोमफोरखौबो होनाय नुनो मोनो जेनबा
औ
हौवा हौवा मानसिफोरनो थाखाय एबा बि बिफा एबा बिदा एबा सोरबा न'खरनि खुरमाफोरनोहाय गाम ओ हौवा सुबुंनोहाय गामसा फालि बेफोरखौ होनाय नुयोमोन आरो जो आइजोफोरनो जेरैहाय दखना फासरा बेफोरखौ ओ मान बावनाय नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जोंनि आथिखालाव नुनो मोनदों माने गोदोनि दिनावथ जों ओ जोंनि मा होनगोन बेखौ ओ माखासे जेनेबा साल खुन्था एबा ओ थारफोरावहाय जेनेबा जों जोंनि गावबागाव आखाइजों दानाय दखनाफोराहाय ओ गोबां मुल्यबान एबा बेसेन गोनां होननानै बुंनांगोन मानोना बैफोरो जिफोरखौ नुयोब्ला एबा गानोब्ला बैफोर बिफोरखौ माने माखासे जोंनि गोजोननाय एबा जोंनि हारिनि माखासे सिनायथिखौ बेरखांनाय बायदि नुहुरो नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि जोंनि गोदोनि दानाय लुनायाव जेरै सोरबांथि समायनाय नुयोमोन बेफोरबायदि समायनाखौ आथिखालनि गोदान मुगानि माखासे जेनबा इन्डास्ट्रि बायदि खुलिनाय जेनेबा दारिमिनफोर बा माखासे जि लुनायनि उइबिंफोर खुलिनाय बेफोर बायदिनि ओ दखनाफोर एबा जोमग्रा फास्राफोरावहाय जोङो बेफोरबायदि माखासे समायनाय मिथिंगानि महरखौ एसेबाबो सोलाय होनायखौ नुनो मोनदों जाय जोंनि दखना एबा फाास्राखौ नांगौ बायदियै समाय होआखै होननानै आं सानो आरो माने गावनि गुन दङ थेवब्लाबो जोंहा बैफोरबायदि गोदोनि दखना एबा जि जोमफोरनि बायदि बिदि एसेबां मानि बेसेन गोनां बायदिखौ नुहुरा मानो होनोब्ला बैफोरखौ जों जोंनि गावनि आखाइजोंनो गोसो जानानै एबा नुनानै ओ माने डायरेकहाय थोंजोङैनो आगरफोरखौ दिखांनाय जायोमोन जेरैहाय जोंहा दङ मावजि आफा जेनेबा बैग्रि बिबार खांख्रि खला बे ओ बेगर एबा गोबां दंबावो बेफोरबायदि आगरखौ माने गावनो गोसो जानानै मेगनजों नुनानै ओ हरखाबैनो बेफोरखौ एरखांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ माखासे सावगारि बोगोरनानै आरो बेफोरावहाय माबायदि समायगोन बेफोरखौ माखासे बोदेरनायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि मिथिंगानि असे महर गुबै महरखौ होखोमानाय बायदि नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
उम
नंगौ दा ओ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो नोंथांनि बेसेन गोसा सम होननानै एसे फोरमायहरनायनि थाखाय औ। रोजा रोजा आंबो एसे गोजोननाय मोनदों माखासे। खोथाखौ खोनानानै दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होमब्ला औ। दा जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ खेब माने उनाव नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामो दे गोजोनथाबाय साबायखर।
गोज- गोजोनाय थाबाय नोंथां औ दे।
औ दे दे।
औ।